हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा?
ओ दङ नै ओरैनो जिरायनानै।
औ माबा ओंख्रि जानायमोन?
ओंख्रिया पथलजों आलुसोमोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नों थांजों आङो मोननैसो सोंनाय फिननाय लानो सानदों नोंथाङा
अ मानि सायावबो सोंनो नागिरदों नोंथाङा
आङो नोंथांनाव बे खौनो सोंनो नागिरदों जेनेबा जोङो थांना थानायाव मा मा मावनो हायो एबा मा मा मावनानै थांना थानो हायो? बिनि सोमोनदै नोंथां ङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ दे बिदिब्ला फंनैसो फोरमायनानै हो दो।
औ जागोन दे जों ओरैनो मानसि माहारि हिसाबैथ' गोसो जायोबा जोङो गासिबखौबो मावनानै थांनानै थानो हायो नङा होमबा। बाट जोंहा माने गोरलै हिसाबै जोङो आ सोलों थाइ गैयाबाबो
औ
गिबियावनो आबाद मावनानै थांना थानो हाग्रोयो आरो। मानोना थांना थानाय नो गिबियावनो आबादनिफ्रायसो फैगोरदों नङा होमबा
औ
आरो जोङोथ' बुंनो थाङोबा बर' हिसाबै जोङो आबादनि सायावनो गुबैयै थांना थाबोनाय मोनसे हारि।
औ
दा बेनिखायनो जोङो आबाद आबाद मावनानैनो जोङो थांनानै थानो हायि बे मोनसे गुबै बे गिबि लामा होननानै आं सानो आरो।
औ औ नंगौ।
बेबायदिनो आबाद होननानै बुङोबाथ' जोंहा गोबां आबादबो थाबाय नङा होमबा?
औ
बोथोरनि आबाद थाबाय जेरै जोङो बांसिनै जोंहा माइ आबादखौनो जोङो मावनानै थांनानै थाबोदों नङा होमबा?
औ औ
जोंहा गोदो गोदायनि बेफ्रायनो आबादनि सायावनो सोनानै जों माइ आबादखौनो बांसिनै जोंङो थांनानै थाबोदों आरो बेनि अनगायैबो आथिखालाव जोङो गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनानै जों थांना थानायखौ नुनो मोनो।
औ
होबा जेरैहाय जोङो बोथोर लायै बोथोर जोंहा आबादाबो थाबाय
औ
दा दैलां हिसाबै दा दैज्लांनि आब आबाद बायदिसिना जेरै बानलु गायनाय
औ
बानलु बिदिनो थास' थासुमलि गोबां बायदि बायदि मैगं थाइगं दङ ना?
औ औ
दा बेबायदिनो जोङो आबाद मावयो आरो आथिखालाव जोङो साहाफात बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां साहाफात साहा बिलाइ गायनायखौ जोङो नुनो मोनसै।
औ औ
नंआ होनबा? जायफोरा बोरि हा दङ जायफोरा गोजौ हा दङ बिथांमोना माने बिदिनो साफात गायो साफात गायनायनि गेजेरजों मोजां मोजां न' बां लुनानै गारि गुरा लानानै गथ' गथायखौ मोजाङै फोरोंनो होननानै आलो गोजोन जिउ खुंनो हानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
नङा होनबा आरो बुंनो थाङोबा जोंनियाव दायो गय गोबां गायनायखौबो जोङो नुनो मोनदों।
औ औ
दा बेबायदिनो थरमुस थरमुस आबादबो जोङो नुनो मोनो ड्रागनबो जोङो नुनो मोनो।
औ
गोबां रोखोम रोखोमनि जों आबाद मावनानै थांना थाबोनाय नुनो मोनो आरो।
औ
हो नोंनाव नों थांआबो आबाद मावनानै थांना थानो हानायखौ गनायोना?
औ नंगौ थारैनो नोंथांनि सोंनायनि फिन्नाया आं बेखौनो होनो सानो जे जोङो थारैनो आबाद मावनानै जिउ खुंनो हायो एबा आबाद मावनानै न'खर सुंथाना लाखि नो हायो होननानै आं सानो। ओ जोङो हमनानै ला गयबारि बा गय बागान नं ङा होमब्ला?
औ नोंथां नंगौ।
खमैबो बा बिगा जि बिगा बा जिनै बिगा खमथारैबो नै बिगा थाम बिगा बेबायदि गय आबाद माव ब्लाबो जोङो बिगायाव खमैबो बा बोसोर बा द बोसोर नि उनाव फिथाइ मोनो नङा होमब्ला?
औ मोनो औ।
से लाख ग्राम हमो ब्लाबो जोङो बे रांजोंहाय गोबां जोंनि फिसा फिसौनि फोर फरायनाय संख्रि फानलु खरस जानाय। बेफोराव मदद मोनो होननानै आं सानो। आरो
औ औ।
थांनाव नैबेखौ सोंबावनो नागिरदों। ओ जोंदि आब बादनि सायाव सावरायदों नङा होमब्ला?
औ नंगौ।
जे माइ आबाद जों बेखौ दैज्लां बोथोराव मावो न नङा होमब्ला?
हेल' नंगौ।
फोरमायनो हागोन नामा जे माइ आबादखौ जों माबायदि मावो
औ औ हागोन नोंथां
औ
माइ आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो
औ
हा जोलै एबा माइज्लिनि गोनां जायो नङा होमबा?
औ औ
दा जोङो सोब आबादखौनो जोंहा गायजेननो थाखाय गिबियावनो जोंहा बेगरनि गोनांथि जायो जोलैनि।
औ
दा जोङो माइनि जोलैखौ जोङो माइजलि होननानै बुङो।
औ
होमबा बिदिनो जोङो माइज्लि हमना ला बिगा हिसाबै जोङो बा बा केजि बा जि केजि जोङो बिदि दोननानै जोंहा माइ दोनग्रा मोनसे न' थायो जायखौ जोङो बाख्रि होननानै बुङो नङा होमबा?
औ औ
खिआव जोंहा मोनसे माइज्लिख' जायो जोङो बोसोरसेनि थाखाय जोङो बेखौ सोनानै दोननाय जायो माइखौ जाहाथे जोङो खोथिया फोनो हायो।
औ औ
दा दैज्लां जानाय लोगो लोगो बा बैसाग हाबनाय लोगो लोगो जोङो माय गायनो थाखायबो माइजलिखौ जोङो हानो बाख्रिनिफ्राय
औ
बिनि उनाव हाननानै जोङो खोथिया फोनो थाखाय ब'-बस्थायाव सोनानै जोङो दैयाव सोमनाय जायो।
औ औ औ
दैयाव सोमनानै जोङो हमना ला हरथामसो जोङो सोमो।
औ
बेनिफ्राय जोङो हरथामसो सोमनायनि उनाव बेखौ बोखाङो आरो बोखांनानै मोनसे ओ जायगायाव जोङो लखबनानै दोनो आरो।
औ
बे बे सोबनायनि गेजेरजों बेयो गाजा खिलियो।
औ औ
दा बिदिनो जोङो बेयावबो खोब हरसेबा हरनै दोननानै जोङो बेखौ खोथियाथिलि जेराव जोङो हालेवनानै नङा होमबा एसे बोरि जायगायाव जा जेराव दै थाया। बांद्राय एसे बोरै स्रां स्रां माने दैया दानगारो बेबायदि जायगायाव जोङो एवग्लिनानै बे खोथियाखौ फोनाय जायो नङा होमबा?
औ औ
औ बे बायदिनो। फोनानै जाहाथे बे खोथिया मोजां जायो बेयाव जोङो दै थानो थाखायबो आलि आरो लामा खालामनानै होनाय जायो।
औ
जोङो दब्लायसे बा दब्लायनै हायाव जोङो बे खोथियाखौ फोनाय जायो आरो।
औ
होनानै बिदिनो मास मोनसे बा दान मोनसेसो दोनो नामा
औ औ नंगौ
दान मोनसेसो उनावहाय बियो फुजानाय जायो आरो
औ
ना फुजानाय जोमनानै बिदिनो जोङो गायग्रा हाखौ बिदिनो मोसौजों नङाबा आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों एवनानै
औ
माबा जोङो ओरैनो फार्स्टआव एवनायखौ जोंङो खारायनाय होनो नामा?
औ औ नंगौ
खारायनायहोनो बिनि उनाव जोङो सामार होननाय सामार स्नि सामार होनाय बिनि उनाव बर' होननाय ना मा होनो
थामथिनि एवनायखौ आंबो मिथिथ'ला
औ बिनि उनाव एवगारो जोङो खोब फिनब्रै बा फिनथामजों ना
औ हा लायै हा
हाया जोंना गायजानाय जायो आरो
औ
जेब्ला गायजानाय जागोन अब्ला जोङो बे खोथियाखौ फुनानै आ गायनाय जा जायो नङा होमबा
औ औ
औ दा बेखिनियानो आरो जोङो माइखौ बेबायदिनो जोङो गायनाय जायो
औ
बिदिब्ला जोङो माइखौ माबे समाव गायो आरो माबे समाव मोनहैयो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ जोङो माइखौ नङाब्ला जोङो एप्रिलनि जोबहां समावनो जोङो बा मेयाव जोङो खोथिया फोनाय जायो
औ औ
बेनि उनाव जुनाव जोङो गोबां हा लायै हा
औ
जायगा लायै जायगा जोङो जुन मासाव गायनाय जायो आरो
औ
दा बिदिनो जुन मासाव गायनानै बेखौ जोङो बिदिनो अक्ट'बरफ्राव जोंहा माया बेयो मोनहैयो आरो खायफा खायफा माइया औ अक्ट'बर नभेम्बराव बेयाव मोननायनि उनाव जोङो बेखौ हानानै ओ सरनानै न'आव लाबोनाय जायो आरो रोगानानै बि बादिनो जोङो माइखौ मोननाय जायो आरो।
औ। आङो नोंथांनाव बेखौ सोंबावनो सानदों। नोंथाङा फिननाय होगोन। हागोनना?
औ दे हागोन दे।
जेन'बा जों सिगाङाव हाय नांगोलजों एबा मोसौ जों हाल एवोमोनना। नाथाय आथिखालाव गोनोखो मुगायाव जोङो बांसिनखौनो ट्रेक्टरजों गोदान मुगानि आदबजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो। बेवहाय जोंहां एबा दानि मावनाय आरो गोदोनि मावनाय मा मा फाराग दं बेखौ नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो नायोब्ला आथिखालाव बिगियाना गोबां जौगानाय लोगो लोगो जोङो बे यावथ' गोबां फारागखौ औ नुनो मोनो।
औ।
मानोना बिगियानजों गोरोबनानै जों आबाद मावनांगोन गोदोनि बायदि जोङो जेरै थेफा बेगर बा आस हासार गैयै हायाव जा आबादाजा खामानि आबाद मावनाय बेखौ सोलायनानै जोङो दा बिगियानजों गोरोबनाय माखासे आबाद खौ मावना मावोब्ला जोङो मुलाम्फाखौ बांसिन मोननाय
औ समाबो जाहांबाय नामा नों थां।
औ जाबाय नोंथां।
बिदिब्ला जोङो औ गुबुन सानाव लोगो मोनलायसिगोन बिद दिब्ला। नोंथांजों सा सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दे बिदिब्ला।